मा खालामदों नोंथां?
आङो उन्दुगासिनो दं नोंथां।
अ नोंथां ओमफाय ओंखामफोर जांबाय नामा नोंथां अ बांसिननानो नोंथां।
आङो ओंख्रिया सबायजों दाउजों मोन नोंथां।
अ गोथावआनो दे नोंथां दालाय अबेहाय दं नोंथां।
आङो न'आवनो दं नोंथां।
अह गासिबो दंजोबोना नोंथां न'आव
दंजोबो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां।
आंबो दङ नै नोंथां जिरायलाबायनानै दङ लामायावनो नोंथां।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
जाखांबाय नोंथां दहायनो जाखांदों।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया भेन्दिसोमोन नोंथां।
अ। औ।
औ। दायो। दायो नोंथाङा मा आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथां।
आङो दिनैहाय माने ओ न' बां बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां।
अ सावरायना होनो हागोन ना नोंथां बेनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां।
अ औ होनोमबा दे फंनैसो सावरायना हो थिना लांलाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
न'खौ। आम गोबां रोखोमनि न' लुनो हायो नोंथां न'खौ जाहैबाय सिमेन्टनि न' औवानि न' थुरिनि न'
औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा थुरिनि न' सोमोन्दै माबोरै लुयो बेफोरखौ फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
थुरिनि न'आ जाहैबाय थुरिनि न'खौ गोदोहाय बांसिन नुनो मोनोमोन जोंनि जायगायाव खिन्थु दायो नुनो मोनला आरो बाराखै
औ नोंथां।
गोदोनि दिनाव थुरिनि न' खौ ओरैबायदि लुयोमोन जेराव माने थुरिखौ फार्स्टआव हाग्रोयोमोन आरोखि दा नोंथां ओमफ्राय थुरि बेखौ हानानै बेखौ माने फोरानोमोन आरोखि नोंथां।
बावनो थांगौ।
फोराननानै बेनिफ्राय फोरानसै फोर राननानै गोबाव एसे मोजाङै रानबाथाय बेखौ औ औ। खुमाव दा थिंनि जायगायाव थुरिखौ होयोमोन आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां।
ओमफ्राय बेथु थिंनि जायगायाव होनानै माने अखायाबो बेखौ सोरखिनो हायामोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय जों थुरिनि न'खौ लुयोमोन नाथाय इन्जुरा इन्जुरा हानि जायोमोन आरोखि
अ नोंथां औ नोंथां औ नंगौ
हानि बेखौ बोरैजाय लिरोमोन हाखौ माने गोबोरखिजों हा माथाजों माने मोजाङै गाग्लिनानै मोजाङै माबानानै बे खौ होयोमोन आरोखि माने इन्जुर बानायो आरोखि गोदोनि दिनाव नोंथां
ओमफ्राय गोदोनि गोदोनि थुरिनि न'आ गाहाय गाहाय जायोमोना नोंथां
गोदोनि थुरिनि न' आं गाहाय गाहाय जायोमोन बारा गोजौ जायामोन बेखौ बांसिन गोदो हादान सिफायनाय समाव माने बेखौ गायो लुयोमोन आरोखि नोंथां बेयाव बे थु रिनि न'आव अखानि सोदोबखौबो खोनानो मोनामोन थां जेरै थिङाव द्रां द्रां खोनायो माने थुरिनि न'आव बेबायदि जेबो खोनानो मोना नोंथां बेनिफ्राय थुरिनि न'खौ फिसा फिसा गोबां न'मा न' इसिं न' लुयोमोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां औ
ओमफ्राय थुरिनि न'आ माने जोबोद गुसु जायोबो आरोखि नोंथां माने थानदानि जोम मोजां जायोमोन आरोखि नोंथां ओमफ्राय थुरिनि न' दाना बिनि उनावथ' दाथ' आ थिंनि न' फैलायबाय थिंनि न'खौ बोरै लुयो होनोबा थिंनि न'आबो बिदिनो जाहैबाय आरो बे ओमफ्राय थिंनि न' औवानि माने औवाजों औ खुनथा औवानि खुनथा होयो ओमफ्राय औवानि खामि होयो ओमफ्राय थिं होयो आरोखि बेनिफ्राय थिं होनानै बेखौ थिंखौ दोयो गाजोलजों दोयो आरोखि दा थिंनि न'आ खिनथु थुरिनि थुरिनि न'खौ बेबायदि दोनांगौ गोनांथि गैया आरोखि माने दायो थिङा जाहैबाय माने दानि गोदानफ बानायो थिंनि न' मा होनो जायफोरा फैसा दं बिसोरो माने थिंनि न'खौ लुयो बेनिफ्राय
औ नोंथां थिंनि न' लुबा इन्जुरखौ ओरै औवाजोंबो बारनो हायोना नोंथां
औवाजोंबो बानायनो हायो नोंथां औवाजोंबो इनजुरखौ बानायनो हायो औवाजों बानायनानै बेखौ
औ
खामि बानायनानै बेखौ लिरनो हायो हाजों लिरनो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां साथा बेरा साथा बेरा हेबनानै बानायनो हायो आरोोना नोंथां
साथा बेराबो बानायनो हायो नोंथां साथा बेरा बेखौ साथा बेराखौ होनानै रं होयोबा न'खौ जोबोद समायना नुयो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
गोबां रोखोमनि न' बानायनो हाबावो आरो आरो आर सि सि न'बो लुनो हायो नोंथां। जुदि नोंहा फैसा दङबा बे जाहैबाय थुरिनिबो नंला
औ नोंथां औ।
माबानि थिंनिबो नंला बे जाहैबाय सिमेन्टनि जाहैसिगोन नलाय आरोखि दां बे सिमेटनि न' साइजलाय ओमफ्राय बेयावहाय गोबां खरसा थाङो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय बे माबानि ओ सिमेन्टनि न'खौ मारै? बानायो बेखौ नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ खोन्थानालायनो थां एसे मा मा लुयो एसे?
औ जागोन दे नोंथां ओ सिबिटनि न'खौहाय जोंनो फार्स्टआव लुनो थाखाय जोंनो जेनेबा जोङो सिमेन्टफोरखौहाय जेनेबा दखानफोराव अबावबा मार्केटफोराव जोङो लायगोरो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बिनिफ्राय जोङो सिमेन्टजोंहाय जेनेबा जोङो न' लुगोन नालाय नोंथां। ओमफ्राय बेवहाय न' लुनायाव सिपि न' ल थांनो फाखा लुनोबा माने इथा नांगौ जायो नोंथां।
औ
दा इथा नांग्रोगौ जायो बेनिफ्राय जोंनो रड नांगौ जायो नोंथां।
औ नोंथां।
जायो बिनिफ्राय ओ बिदिनो ओ आरोबाव बायदिसिना नांबावगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा जोङो मस्ला सिमेन्ट लाबोगोनानै जों मस्ला लगायो नोंथां फाउन्डेसन होयो। पारसन होगोन औ पारसन होयो नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय रड लागायो ओमफ्राय जोङो न' लुनो फागान ल' लुनोबा जोङो आसि सोरबा थिं होयो सोरबा थिं होआ आरो ना। नोंथां आरसिसि न' लुयोबा थिं होआ आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे नोंथां ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव गोबां माल नांबावगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
उम बिदिनो सिमपुल न' लुयोबा ओ बिदिनो आरो माबा नांबावो जायो नोंथां जेनेबा अन्थाइ अन्थाइ नांगौ जायो बाला नांगौ जायो। आरो ना नोंथां बिसोर मोनथामजों मिक्स खालामनानैसो माने न'खौ लुयो आरो नोंथां। फाखाखौ बानायो औ
सिमेन्टनि लुनाय न'आ माबायदि जायो नोंथां
सिमेन्ट नि लुनाय न'आ जेनेबा सोरबा गिदिर लुयो आरो ना न'खौ सोरबा एसे फिसा थानो लुयो जेनेबा गोसो बायदि आरो जेनेबा खथाथाम लुयोना खथाब्रै लुयो जेनेबा आसाम टाब लुयोना आर सि सि लुयो गोसो बायदि आरोना नोंथां
औ
औ ना सोरबा सोरबा ए सोरबा एल लाइन नुना लायो आरो ना नोंथां एल साइज माने बिदि लुयो आरो
औ एला मोजां जायोना इसकुवारा मोजां जायो नोंथां
जेनेबा एलानो मोजां जाहैयो आरो बे गावबा गावनि सायावसै आरो ना नोंथां न'लुनाया औ जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' ओरै आर सि सि फोरखौ जेनेबा साबसिन नुयो आरो नोंथां औ ओमफ्राय आर सि सि फोराव खरसाफोरा बांसिन थाङो आरो ना नोंथां
औके नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय आरोबाव जेनेबा आठस' नुबयोबाथ' खरसा बांसिन थांगोन जेनेबा सोरबा सोरबा दा एसे बुरजा लाबा बांसिन थांदों आरो नोंथां खरसाया
औ नोंथां
औ बिदिनो ओमफ्राय ओरै फाखा न' लुयोबा ओमफ्राय जेनेबा गोजौआवहाय मोजां जायो आरो प्लास्टार हो प्लास्टारसो होयो नालाय आरसि न'यावथ' नोंथां जेनेबा अखा बांखानि थाखाय बिराद सेफटि जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
जेनेबा बिदिनो अखाफोर हायोबा एकदम सिङावहाय खोनालाय जायो आरो नोंथां बारा खोनाया माने नोंथां बे थिं होबा जि बिनो दाम दाम अखा हानायखौ बेयावहाय औ सायावहाय प्लास्टार होननायखाय जेबो खोनानो मोना आरो नोंथां भारानि अखा हानायखौ एसे एसेल' खोनायो आरो नोंथां औ होमबा नोंथाङा मिथिनाय थिनायखौ अ आं बेखौनो बुंथिना होबाय नोंथां दोनथ'लाायसै खोमा होमबा नोंथां ना
औ जागोन दे औ जागोन दे औ नोंथां औ